नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथां खोनादों
ओ दायो आङो नोंथांनो कल खालामनायनि मेन थांखियानो जादों जाहैबाय नोंथां आं नोंथांजोंहाय मा होनो जोंनि जे ओ मा होनो माइफोर गायनायनि अनगा जोंनावहाय माखासे आबादफोरखौ मोननो हायोना नोंथां बेफोरनि सोमोन्दैहायनो माने सावरायनो हरदों आरोना नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना औ दा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि माबायदि जेन'बा बिदिनो आबादफोरखौ मोननो हायो माने
नंगौ नंगौ नंगौ ओ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाजा माने माइनि अनगायैबो माने गोबां ओ आबादफोरखौ एबा आबाद मावनानै गावनि न'खरफोरखौ खुंबोनाय दाबोनाय न'खर खांबोनाय नै बेफोरखौ जों गोबां नुबोदों आरोना नोंथां माने दासिमबो गोबां ओ आबादफोर मावनानै गावनि न'खरखौ खुंबोगासिनो दं आरो नों थां जेरै ओ गोदोनिफ्रायनो जेरै फाथो आबाद मावनाय बेसर आबाद मावनाय आरो थारुन आबाद मावनाय नै बैफोरबायदि आबादफोरखौ खौ मावनानै गावनि न'खरफोरखौ खुंबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जेरै जों फाथो फाथो होननानै बुङोब्ला माने फाथो आबादखौ माबोरै मावो जों बेखौ एसे रायखांनांगोन आरो नोंथां जेरै जों फाथो आबाद मावनो थाखाय ओ मोनसे जायगा मोजां नागिरनांगोन ओ जाय जायगायाव फाथोफोरा जायो नै बैफोरखौ बैफोर जायगाफोरखौ जों नागिरनानै ओ मोजाङै हालेवनानै बिनि हाग्राफोरखौ बुथुमनानै हाग्राफोर खौ सावनानै हाग्राफोरखौ जाय जायगायाव फाथो फोगोन नैबे जायगायावनो माने ओ हाग ग्राखौ सावनाय जायो आरो नोंथां जेन' माखासे बे हाग्राफोरा हासार होनो हानाय बायदि आरो
उम
बेनिफ्राय ओ फाथो बेगरफोरखौ आजिखालि ओ जोंनि गामि ओनसोलावथ' माने दोनथुमनाय जाया माने ओ हाथाय बाजारनि फ्रायसो ओ बायनानै लायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जों फाथो आबादखौ मावनानै बेनिफ्राय गोबां ओ माखासे ओ जों दिरुंफोर मोनो जाय फाथो फाननोबो मोनो माखासे दिरुं जाय न' न' लुनायफोराव एबा माबा मोनस से बेरा दुमनायफोराव जों दिरुं महरै बे फाथोखौ बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो लोगोसे बिनि बिलाइ फोरखौ जोङो ओ दोनथुमनानै दोनग्रा जायखौ जों बर'नि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो माने बै ना जि जाय फोरनानै जों माखासे मोज मोजां जायगाफोराव ओ खाथुमनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नांगौ
जेब्ला फाथोआ मोजां जायो दाननो दाननानै दैयाव सो मनानै बेखौ जेब्ला बिनि मोदोमा गुरै जायो ओ दैनिफ्राय बोखांनानै
ओ सान्दुङाव फोराननानै बेखौ ओ हाथाय बाजाराव फाननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो ओ फाथो आबादल' नङा माखासे गोबां ओ आबादफोरबो मावनायखौ नुनो मोनो जेरै थारुनफोर थारुन आबाद आरो थारुनजों लोगोसे ओ आथिखाल मुगायाव जों गोदान गोदान बिगियान मुगाजों गोरोब बनानै माखासे आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों जेरै ओ खख'आ ना जाय खौ बुङो चक्लेट बिफां आरो लोगोसे बै ओ ड्रागन नै बैफोरखौबो माने गोदान टेक्न'ल'जि एबा गोदान आदबजों जों मावनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
माने जों बेखौनो बुंनो हायो माने जोंनि दानि फरायनाय जा एसे एनै लेखा गोरों लाइमोनफोर बिथांमोनाबो माने ओ साख्रिनि उन उनल' होसोआलाबानो नै बेफोरबायदि माखासे आबाद मावनानैबो ओ गावनि न'खरखौ खुंलांनो हायो आरो नोंथां माने जों बुंनो हायो साफ्रोमबो सुबुङा माने ओ गभर्मेन्ट जब एबा नैबेफोरखौ मोनजोबगोन बेबो नङाना नोंथां
औ नंगौ
माने बेनिखायनो जों माखासे लेखा गोरों लाइमोनफोरा बेफोर रावबो ओ गोसो होयोब्ला जोंनि संसार जानाय एबा न'खर जौगानायाबो फैगोन आरो नोंथां
औ नंगौ
बेबायदिनो नोंथांमोननि साइडजों ओ आथिखाल बिथिङाव मा मा आबादफोर ओ मावनाय जायो नोंथां? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां बेखौथ' जोंनि साइडजोंथ' माइ आबाद नि अनगायै माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माने बिदिनो आबाद फोर मावनायखौ जोंङो नुयो माने गोरान आबादफोर ओ मैगं थाइगंनि फ्राय लानानै आरो बैसोर जे ओ बेसर आरो सिबिं बेफोर खौबो जोंङो ओ बानायनाय नुनो मोनो आरोना फोनाय एबा गायनाय नुनो मोनो आरोना जायखौ जोंनो थांनानै थानायनि ओ माबायाव थांनानै थासान्दियाव जोंनोहाय राहा लामा होयो एसेबाबो ओ रां रांखान्थि बिथिङावहाय माने हेफाजाब होयो आरोना जायखौ जों फाननानै मोननो हायो बेफोरखौ गायो आरो आरो बे नि बेफोरखौ फैयो आरो माखासे बै जुखामफोर बेफोरखौहाय ओमफ्राय जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बेनि अनगायै जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं थाइगंखौबो गायो जायखौ जोंङो माखासे बारि बागानाव जानो थाखाय जैरैबो गायनायखौ मावनायखौ नुयो आमफाय बेनि अनगा जोंङो आरो फाननो थाखाय माने रांखान्थि बि थाखायबो ओ जोंङो रां खामायनोबो माने गोबां गोबां बेखौ नुनो मोनो आरोना जेरैहाय जोगोनारफोर गायो आरो लाव गायो ओमफ्रायहायो ओ मा होनो ओ बिदिनो ओ थारुन गायो। बिदि गोबां रोखोमनि माने मैगंफोरखौहाय ओ गायनायखौबो नुयो बे आरोना बिनि अनगायै बेसर आबाद जायखौ जोंङो ओ जाय बेसननिफ्राय बेखौ जानोबो गायनाय जायो आरोना नोंथां ओरैनो गोरलैयाव बेखौ फुनानै जाबाय ओमफफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला बियो देरो आरो बिबार बारनानैहाय फिथाइ थायो अब्ला जोंङो बेखौहाय फिथाइखौहाय ओ बेसरखौ फुनानै फिथाइखौहाय जोंङो बिदिनो थाव बानायनायखौ नुनो मोनो आर ना ओमफफ्रायहायो उन्दैयावथ' जोंङो बेखौहाय बाज फुजाफोर जायो आरोयैनो बेसर गोरलै गोरलैखौ दा बिदि आबाद नि गेरेजेरजोंबो माने जोंङो ओ गोबां रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हायो आरोना माने बोसोरसेयावनो जोंङो ओ गोबां आबादफोर मावोबा माने जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा दङ जोंङो माइ आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो गोबां। ओ मा होनो जोंनि जानायनि थाखाय बुथुमनानै लानो हायो जायखौ जोंङो ओ फैसाफोर गारनाङा लासे जोंङो माने आबादखौ मोननो हायो आरोना थिग बेबायदिनो बे माइनि अनगायै गुबुन गुबुन आबादफोर मावनानै जोंङो रांफोर बुथुमनो हायो। आरोना आरो जोंनिथिंयै बेफोरखौ आबादखौहाय माने बांसिनै नुनो मो मोननाय जायो आरोना बे बेसर आरो ओ सिबिं आरो दालिफोर दालिखौथ' जोंङो ओ जानायावनो बाहायो बिरादनो माने बिदिनो आलासि फोर फैबा आरो बिदिनो झल जायो जोङो। आरो बिदिनो बेखौ झल जानानै आलु फ्राय फोर एवोबा माने गोथाव जाथारो आरो ना बेखायनो जोङो जानो थाखाय आरो बांसिन माने गायनाय ओ फोनायखौ जोङो नुयो आरोना। आरो जुखामफोरखौबो नुयो गोबां रोखोम नि जायखौ जोङो ओ जायो सावनानै जायो, रुनानै जायो आरो माखासेखौ जोङो फाननानै फानो आरोना ओमफ्राय माब्लाबा समावहाय बे फोरखौनो जुखामखौ ओ मा होनो जोङो देग्लिनानैहाय दोननायबो नुनो मोनो आरो ना माने ओ मा होनो मिलफ्रावहाय होनानै बेखौहाय उनावहाय बेखौ सोम नानै साहाफोरजों जायो आरोना। बिदि जायो आरो जोंना जों ओमफ्रायहायो बिदिनोथ' मैगंफोराव नायोबा मैगंफोरखौबो बिराद गुवार गुवार माब्रै गायो जेरै जोगोनारफोरखौ जोगोनारफ्राथ' गायोबा बिराद मोजां ना फिथाइबो मोनजागोन नोंथाङा आरो आरो बिजौबो मोनजागोन आरोना। फिथाइआथ' बिराद थायो ‌। नोंथाङा ओ बिराद गोबां गोबां फाननो मोनोन आरोना बिदिनो आरो बे बेफोर बेफोरथ' जों नि देहानि थाखायबो मोजां माने जानो हायोबा ओ माने भिटामिन आरोना हासार माने बिदिनो जोंथ' रासायनारि हासार बाहाया नालाय बिदिनो मोसौफोरनि ओ गोबोरखिफोर बाहायनानै जोङो मैगंफोरखौ गायोनालाय देहानि थाखाय जोंनि थाखाय मोजां जायो आरोना आरो जोङो बाजार फ्राव बायोबा बिराद माने ओ हासारफोरनि मैगंफोरखौ जायोबा जों जोंनि देहाया माने गाज्रि जालांनायनि लामायाव माने फैयो आरोना। बेखायनो बाजारफोरनिखौ जायालासिनो आङो सानो जे माबा मा होनो जोङो बे न'आवनो बारि बागानावनो जोंनाथ' हा हु था खायो नालाय बेयावनो आबादफोरखौ मावनांगौ आरोना जेरै जोङो दायो मावगा सिनो बिदिनो आरो, आरो नोंथांमोननिथिं मा मा मै गं मोनो नोंथां?
मैगं होनोब्लाथ' माने गोबां दं आरो नों थां गोबां ओ थिखाल बिथिङाव गोबां मैगंफोरखौ मोननो हायो आरो जेरै जोंहा बारि खनायाव थानाय एबा बारिफोराव मोननाय, माखासे दुब्लिफोराव मोननाय ओ खेरादाखिनि ओ माथिगालदाब आरो मानामुनि, दिंखिया, नै बेफोरखौनो माने जों ओ जोंहाथ' माने ओ गोबां जायगा फोरावनो एबा बर' न'खरफोराव बायनानै जानाय हुदा गैया नालाय नों थां बेबायदिनो बारि बारि फोराव मोननायफोरखौनो माने खानानै जायो आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि समाबो जोबनानै फैबाय। जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों
औ नोंथां दे जागोन दे।
औ जागोन दे नोंथां